खोनादोंना
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
ओं खोनादों नोंथां
आं नों-नोंथाङा दसे सम दंबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखायसो माने कल खामनाय जादोंमोन आं
औ औ नोंथां
टपिका जाहैबाय माने नारजि अमा बे बर'नि मोनसे ओंख्रि ना बे नारजि अमाखौ मारै सङो मारै मायो बिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय माने आं कल खामदोंमोन आरो
औ औ औ
नोंथाङा अन्नानै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जे नारजि अमाखो मारै सङो मारै मायो मा मा होयो बेफोरनि बागै
औ औ औ हागोन नोंथां जोङो फार्सआव नारजिखौ रुग्रोनानै लायो ओमफाय रुखां ओ रुनानै एसे माने गुरै जाबाथाय बेखौ जोङो दै गुसुजों सुनानै लायो माने बेनि गोखाखो जोङो माबायो आरो रुगा-रुगा-रुगारो लंफा ओमफाय जोङो बेखौ
हेलौ नोंथां, नोंथांनि आवाजखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम खोमा नोंथांना।
औ हेलौ हेलौ एबार खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनाबाय खोनाबाय नोंथां खोनाबाय बुं
जोङो ओमफाय नारजिखौ रुखांनानै उनाव सुनानै जोङो बेखौ मोजाङै सेबनानै लायो ओमफाय आरो जोङो बि
हेलौ नोंथां
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
ओ ओं खोनादों खोनादों बुं दे नोंथां।
बेनि उनाव जोङो संसिगोन आरो बेखौ।
अ
औ
संनानै मा मा मा मा होयो बेहाय माने नारजि ओंख्रियाव
संना ओ नार्जि ओंख्रियाव जोङो जायजों संगोन बेखौ जोङो नारजि ओ अमाखौ जोङो फार्सआव एवग्रोनालाय लाग्रोनांगोन ओमफाय बेयाव मा मा मस्ला मस्लि होगोन बेफोरखौ जोङो होनानै लाजोब ग्रोनांगोन आरो जेरै बानलु गुफुर हाइजें ओमफाय हालदै संख्रि बेफोरखौ ओमफाय उनाव जोङो आरो बे जों जा ओ माबाखौ नारजिखौ सुनानै लादोंमोन ना जायखौ सेबनानै आरो बेखौ दैजों संफिन ओ दैजों सं दैजों संफिनसिगोन जोङो ओमफाय आरो बेखौबो जोङो नारजि खारै होनानै मोजां गेब्लेहोनानै ओमफाय जोङो बेयाव माबाजों सागावजों सानानै जोङो साखांनानै जोङो अ माबा मा होनो गेब्लेहोखांनानै अमाखौ जों अमा बेदरखौ होनबा ओ जोङो होसिगोन आरो बेयाव होसनसिगोन। ओमफाय बिनि उनाव बेनि उनाव जोङो बेखौ दसे गोबाव गोदौहोखांनानै उनाव खांसिगोन आरो
ओ
नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बेनि सायाव?
आंथ' नोंथां संफेराखै। माने
ओं
संनायनि माखासे नेमखान थिखौ मिथिनाया मिथियो माने आं माने न'आव आब' आइ मोना सङो नालाय बेखौ मालाबा ओरैनो नायनायाव नुयो माने मा मा होयो मा मा होआ बेफोरखौ माने सोंस्लुना लायो आरो आंबो ओरैनो एसे। ओरैनोथ' अमाखौथ' जों फोरानग्रोयो नालाय फार्स्टआव सान्दुंडाव नङाबा अराव होनानैबो फोराननाय जायो जों अमाखौ।
औ औ औ।
अमा बेदरखौ ओरैनो फोरानखांनानै दै गुदुङाव एसे सुस्रोनानै माने गुरै जानायनि दै गुदुङाव होस्रोनानै बिदिनो नार जिजों नारजिखौथ' आरो ग्रेन्दारावबो होयो सोरबा सोरबा। ओइ ग्रेन्डार मेसिन दंना बेहायबो होयो ओरैनो दै गुदुङावबो होनानै माबा बानायनानैबो गुरि बानायनानैबो सङो सब निबो संनाया माने एखे नङा आरो माने सबनाबो नेमखान्थिया बेलेग बेलेग नारजि अ अमा संनाय ना नङा होमबा?
नंगौ नोंथां आरो जोङो नार
औ बुं दे नोंथां बुं दे नोंथां बुं।
आरो जोङो नारजिखौ माबानिफा ओ नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोननो हायो।
ओं ओं नोंथां नंगौ नंगौ नों
फार्स्टआवनो जोङो नार्जि बिलाइ ओ फाथो बिलाइखौ खानानै बेखौ जोङो सादुंआव फोरानो। ओमफाय बियो राननानै नारजिनि नार नार्जि महर लालाङो होमब्ला जोङो बेखौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ।
नोंथाङा ओरैनो संफेरबाय नामा?
आंथ' संफेराखै नोंथां।
ओ
बेनिखायनो आंबो बारा मिथिजोबा आरो मादि सङो?
ओ ओ।
औ औ।
न'खराव सोरबाफोर संग्रा दं नामा नोंथां?
न'खरावथ' दङ संग्रा। माने बेखौ बारा जानाय जायाना बेनिखायनो नुनो मोना आरो औ।
बोथोरनि नामाव ओरैनो मालाबाफोर खनसे जायो आरोना।
औ खन जायो जायो नोंथां बोसोराव।
बोथोराव खनसे ओ ओ नोंथां ओरैनो नोंथाङा दा मा खालामना दं नोंथां?
आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ?
ओरैनो दं नोंथां।
ए, मा ओंख्रि जाया नोंथां?
ओंख्रिया नोंथां आलुजों दालिसोमोन नोंथां।
अ' ओमफ्राय?
नोंथां बे नारजि अमानि टपिकआ जोब्बाय मोनबा आं आरो मोनसे टपिकनि सायावसो रालायनो थिदोंमोन नोंथां
औ औ दे
बे टपिकआनो जाहैबाय माने डेभ्लपमेन्ट जे नोंसोरनि ओनसोलाव माबाददि डेभलप जादों बेफोरनि सायाव माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो आं
जोंनि औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ फंनैसो बुंबा मोजां जागोन नोंथां माने माबादि डेभलपमेन्ट जादों लामाफ्रा मोजां जागोन ना जायाखै बेफोरनि सायाव
ओ ओ जोंनि ओनसोलाव लामाफोराथ' जोबोद मोजाङानो थांलाय फैलायनि थाखाय प्रब्लेम गैया
औ
गारि गरानिबो जेबो बिदि प्रब्लेम गैया आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननिथिंलाय
जोंनिथिं बुंनो थाङोबा डेभलपमेन्टआवथ' बहुत डेभलपमेन्ट जादों नोंथां
लामायाबो मोजाङानो जोंनिथिं
औ
बुंनो थाङोबा माने जोंनिथिं लामाया मोजाङानो गोजा फरायसाफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय जोबोद मोजां जों निथिं
औ नोंथां
मोजाङानो डेभलपमेन्ट जोंनिथिं जायगा लायै जायगा डेभलप गोजा लामाफ्रा मोजां गोजा
औ जोंनिथिंबो बिदिनो मोजां
नोंथांमोननिथिं खाथि खाला स्कुल कलेज बेफोर गैयगोना गैया
दङ नोंथां
बेफोरथिंजानि थांनाय लामाफ्रा माबायदि नोंथां
जोंनिथिंजायनि थांनाय लामाफोरा जोबोद मोजाङानो थांलाय फैलायनि जेबो बिदि प्रब्लेम गैया आरो थांनो हायो जोंना होमबा टाइमा जाबाय ओ
दे होमबा नोंथां टाइमाबो जोंना जाबाय होमबा
औ औ नोंथां ह